खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
अ। होमबा जों दा मोनसे टपिक लानानै नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा?
दे सावरायजागोन नोंथां बुं मानि सायाव?
औ ओरैनो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
दे दे जायो दे जायो सावराय जायो।
गामि ओनसोलाव थानाय जेनाखि सुबुं
उम।
बिथांमोना माने दैज्लां बोथोराव मा मा खालामनानै थांनानै थायो।
उ-उ उम दे दे जायो जायो।
आं एसे फोरमायग्रोसै। ओरैनोथ' दैज्लां बोथोराव जेनाखि गामियारि सुबुं
ओम।
बिथांमोना मानि गाहायै आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो आरो।
औ।
दा बयनिबो न'खर न'खर मोसौ दं हिसाबै
ओ।
माने गोबां बिगा हा माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
दा मोसौजों हालेवनायनि अनगायैबो जेनेबा जायफोरा मोसौ गैया बिथांमोनहा माने ट्रेक्टर सोनानै हालेवनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ।
थेवबो माने माइ आबाद मावनायखौ जों दैज्लां बोथोराव नुनो मोनथारो आरो नों थां गामि ओनसोलाव। दा बेल' नङा नोंथां आबाद मावनायजों लोगोसे जेनाखि जोंनि ओ दैज्लां बो थोराव जों मोननो हानाय जेनेबा नाफोर
उम।
नाफोरखौबो माने जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा हमनो बा सारनानै लायनो बा जानो गोबां आखा फाखा आरो।
औ औ।
जेनेबा बिथांमोना नाखौ हमनो थाखाय बाहायनाय आगजुफोरा जाहैबाय जेनेबा आइजोफोरा गुरनानै लायो जेखाइजों।
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
हौवाफोरा सारनानै लायो खेवालिजों।
होम।
गामि ओनसोलावथ' दै बोहैनाय जायगा दङ बा सेन सानानै दोनहैयो। न'खर न'खर फासि नुनो मोनो। दा बेफोरो जाबाय दैज्लां बोथोराव जेनाखि बर' गामि बेवहाय माने दैज्लां बोथोराव जेनाखि मोनो बेखौ माने ना गारा आरो गामिनि सु
ओं नंगौ नोंथां नंगौ।
ओरैनो नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बा ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव ओरैनो मा बादि सोलियो गामि ओनसोलाव?
आदसा नोंथां ओ जोंनि ओनसोलजों बुंनो थाङोबथ' बिदिनो ओ जायफोरनाखि हा हु दंना नोंथां
औ।
बिसोर माने आबाद मावबाय माइ आबादखौ मावबाय। गायबाय फुबाय। ओं आरो जायफोरा माने गायनो गैया हा बिगासेबो गैजाया बेफोर माने ओ हिनजावफोरा माने खामला गायो आरोखि ना नोंथां माइ खामला गायो
नंगौ नोंथां सैथो।
ओम माइ खामला गायनांगौ जायो उफाय गैया नोङो दैज्लां बोथोर मा मावनो बिनि थाखायनो माने हिनजावफोरा माने माइ खामला गायो आरो हौवाफ्राबो माने आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरखौहाय हाजिरा माने मावो आरोखि ना नों
औ
बेबायदिनो माने जोंनि ओरै जोंनि गामि ओनसोलनि माने
थांना थानाय बेफोरजोंनो माने सोलिनांगौ जानानै फैयो
औ
औ नोंथां आरो
दैज्लां बोथोराव आरो माने गुबुन खामानिबो मोना जाहैबाय नालाय नोंथां
औ
बेनि थाखायनो जोङो मा बिदिनो हाजिरा खामला मावो आरोखि ना माइ गायनाय सोरबा आलि दाननाय माखासे जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव माने खामानि मोना नालाय नोंथां
औ
बिनि थाखायनो गामि ओनसोलावनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावहनो गोनां जायो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथां नोंथाङा बुंदो फंनैसो आरोबाव
बुंजायो नोंथां
ओरैनोथ' दैज्लां बोथोर, दैज्लां बोथोराव माने माखासे जेंनाफोरनि गेजेरजोंबाबो जोंनि बर' गामियाव माने नोंथां माखासे मुलाम्फाबो मोननाय जों नुनो मो नो आरो जेनेबा आं दा बावैसो बुंनानै थांनाय बायदि जेनेबा जों दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोंनि बर' गामि ओनसोलावथ' जेनेबा बिलो बा गामि सेरथिं बोहैनाय दै फोर थायो नङा होनलाय नोंथां दा बेफोराव मा बेफोराव माने जेब्ला दैज्लां बोथोर अब्ला दैफोरा देरनानैहाय नाफोरा बिदै दैनानै गोबां फिसा जेनेबा सोरजियो आरो। बे फिसाफ्रानो माने दैज्लाङाव देरनानै गोबां ना उजिहोयो आरो। दा बेफोरखौ माने गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां राहायै जेनेबा हमनानै लायो जेनेबा बुंनो थाङोबाथ' फासि सायो सारनानै लाइयो
औ।
सेन सायो। दा बेनि अनगायैबो जेनेबा साम'फोरबो मोनो जों।
औ।
दा बेफोरो जाहैबाय दैज्लां बोथोराव गामियारि ओनसोलाव मुलाम्फा आरो नोंथां।
औ।
जेंनानि फारसे बुंनो थाङोबाथ' ओरैनो गामि ओनसोलाव बानाफोरबो जानाय नुनो मोनो जोङो एफा एनै। दा बेफोर बानाफोरा बांद्राय गोहोम खोख्लैनो हाया आरो गामि ओनसोलाव।
आतसा।
जेनाखि दुब्लि बारियाव दैनि गोनांथि जायो बेयाव माने दैफोरा दुब्लियाव थायोब्लानो आबाद मावनो हानाय बादि जानानै फैयो आरो गामि ओनसोलावहाय। दा नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा दैज्लां जेनाखि बोथोर मानि गासैबो सुबुंफोरानो माइ गायो नङा होनलाय?
औ औ।
बे जायफोरहानाखि न'खराव माइ गाया बा ओरैनो मानसिफ्रा बेखार दं बिथांमोना माने माने खामला गायो आरो। गुबुननि जेनाखि हा बेवहाय मानि खामला गायनानै रां आरजिनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बुंनो थाङोबाथ' जों बेफोरबायदि जेनाखि खामला गायनाय बेफोरनि रांजोंबो गाननाय जोमनाय बा माबा मोनसे गोनां खामानियाव जों बे फैसाखौ बाहायनो हायो आरो। खोनानो मोननाय बादिबाथ' आथिखालाव जोंनि नैबे जायगायावहाय आइजोफोरनि जेनाखि माइ गायनाय हाजिरा बेयो मानि थाम जौसिम बारायनानै जाफैबाय आरो नों
औ ओ ओ बेथ' मोजां बाथ्रा।
बोसोर बेवहाय मानि नैजौ बाजि जों बेखौ नुनो मोनदोंमोन आरो माहाजोनफ्रा जायनाखि खामला लायो बि थांमोना होनायखौहाय नाथाय आथिखालाव जोङो फैयै फैयै नैबे समावहाय थामजौसिम बारायनायखौ नुनो मोनबाय।
औ औ औ औ
होमबा जोंहा मानि ओरैबादि नङा होनलाय नोंथां जेनेबा जायफ्रानाखि गोबां हा दं बिथांमोनाथ' माइ गायनायनि जेनेबा मुलाम्फाखौथ' मोनखाबाय माइ मोनजा सेम दा बेनि अनगायैबो जायफोरनाखि हा गैयाबा जायफोरनाखि न'आव ओरैनो थानाय सिख्लाफोर बा आइजोफोर बिथांमोना मानि दैज्लां बो बोथोराव बेखार जायालाबा मानि मालायनि न'आवहाय बा गुबुननि न'खरावहाय माने माइ गायनानै रां आरजिनो हायो नोंथां
औ हायो हायो नितसय हायो
जोंनि दैज्लां बोथोराव जेनाखि माखासे खामानिफोरा द्रप जायोबाबो बा मावनो मोनाबाबो दैज्लां बोथ बोथोराव मानि जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल बे गामि ओनसोलाव मुलाम फा मोननाय आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
जानो थाखायबो दैज्लां बोथोराव ना खांख्राइ साम' बेफोर खौ ओरैनो मोनखायो नङा होनलाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिनि गेजेरजोंबो मानि जोङो जेनेबा ओरैनोथ' जों साम' बा ना बेफोरखौ फाननायनि गेजेंबो रांखान्थियाव जेनेबा एफा एनै स ख्रै फानलु बायनो नाफोरखौ फाननानै मोनखायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गामि ओनसोलाव खायदा रोङोबा मानि रसा नाङा आरो नोंथां
औ औ औ ओ
दा नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो दै बोहैलाबायनाय साम' मोनलाबायनाय ना हनो थाखाय जायगा गुवार बिलोफोर दङ नामा नोंथां एसे खिथादो
औ आदसा दङ नोंथां गामि साखाथियावनो दङ ओ बेखौ होनो जोंनि बोरसि दैमा होननानै बुङो आरोखि ना
वाव
औ माने बावहाय माने जेब्लानाखि दैज्लां बोथोर जागोन ना अब्ला माने बयनिबो थाखाय माने ना
लायनायनि थाखाय माने सुबिदा जायो आरोखि ना बयबो मानिस सोरबा जे सोरबा फासि सोरबा खेवालि जे बेफोरबायदि लानानै ना हमनो थाखाय गामिनि मानसिफोरा माने बयबो ओंखारलाङो आरोखि ना
औ
बिदिनो
सोरबा फुङाव थाङो सोरबा सानजौफुआव थाङो बेबायदिनो नारा नाथा माने ना हमनो थाखाय जुजिथाबबाय थायो आरोखि ना नोंथां
औ
बिदिनो सोरबाया मानो
बुरजा सोरबाया मोनो एसे बेफोरबायदि मोननानै बेफोरखौ फायखा रिनो माने फानहरनाय जायो आरोखि नोंथां जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा फाननानै माने बेजोंनो रां आरजियो खोनादों ना नोंथां उम रां आरजिनानै माने गोनां जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौहाय गलानिफ्राय लाबोनानै न'खर दानायाव एसेबाबो हेफाजाबखौ जों नैबे दैज्लां बोथोरावहाय मोननो हायो आरोखि नोंथां
औ
औ
बुंनो थाङोबा नोंथां जेनाखि जोंनि दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइ गं नङा हबा दा माइ आब बाद मावनायजों लोगोसे जोंनि जेनाखि बर' गामि बेवहाय माने गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मावनाय न'खर न'खर एफा एनै जानो थाखाय मावनायबो नुनो मोनो जों
औ नंगौ नुयो नोंथां
बुंनो थाङोबा जों जेनाखि गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोर
ओम
माने बिथांमोना गोबां थाजा थाजा मैगं थाइगंजों लोगो से फ्रेस फ्रेस मोननाय ना
औ औ
बेफोरबादिखौ जानानै जोबोद माने मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
बुंनो थाङोबाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर आबादथिलियाव माने मा होनो माइ गायनाय समावहाय जेनेबा न'खरनि मानसिया जायनाखि हालेवबाय थानाय मानसि बिथांमोननो बानलु बा ना बाथोनजों ओंखाम होयोबा बेखौ सोमजानानैनो माने गोबां खहाबलायनाय जानाय खौ जों नुनो मोनबावोसो दा बेनो आरो गामि ओनसोलावबो मा होनो जोङो थाजा थाजा मैगं थाइगं दैज्लांआव मोननाय दैमाफोराव मोननाय खांख्राइ ना साम' बेफोरजोंनो माने जों गामि ओनसोलाव। थानो रोङोबा मिनि खुसि रंजा मिथिंगानि बिखायाव गोरोबनानै थानो हायो आरो नोंथां
सा बेथ' नंगौ नोंथां नाथाय जोंनिया नै समनि आंखाल नोंथां टाइमा जि मिनिट बेनि इसे बारायानो जाबाय
ना नोंथां अ दायो जोङो दोनथ'लायदिनि
दे दे नोंथां